हेलौ औ खोनादों नोंथां
दे जोंहा दिनै बरफोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायदोनि
औ जागोन दे
ओ - दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबाथ मिथिखायो नोंथां
औ
दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबा बुङोब्ला जेरै ओ- बरफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाय माने ओंख्रिफोरखौ जानायफोरखौ जाबोगासिनो दं
औ
जै बरफोरनि ओं ख्रि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथिनो मोनो जेरै नारजि दोलो स सबायजों साम ओंख्रि सबायजों दाउ ओंख्रि अनदला अनलाजों दाउ ओंख्रि अनला मेवाइ बेफोरबायदिनो गोबां ओ माने दोरोङारि जान -जानाय - लोंनायनि माने जा-ओ - दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै माने मिन्थियो नोंथाङा मिथिगौ ना-ओ बेफोर बरफोरनि दोरोङारि ओंख्रिखौ माने जेरै ओ नारजि दोलो बेफोरखौ माबादि स सङो
औ मोनथियो ओम - औ जागोन दे आङो जेनेबा बर' फोरनि ओ - दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै बांसिनखौनो संनो रोङो आरो
औ
माब्रै माब्रै स सङो बेफोरखौबो मोनथियो जायनि गेजेरजों आंनो स संनानै जाबोयो एबा संनानै जाहोबोयो बेबायदि आरो ओ - बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि गेजेराव गाहाय ओ - गिबियाव आङो स सावरायनो सानो ओ ओ सबायजों साम जाय बर'फोरनि मोनसे गाहाय दोरोङारि जानाय एबा जाग्रा मुवा जायफोरनि गेजेरजों बरफोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाया आबुं जानो हाया जायफोरनि अनगायै आरो माने बेफोरस बेफोरनि गेजे गेजेरजोंसो एबा बे सबाय सामनि गेजेरजोंबो जानाय लोंनाया मोनसे आबुं महर मोननो हायो आरो बर' बेफोरनि गेजेराव ओ सबाय सामखौ संनो थाखाय गिबियावनो ओम - सामनि थाखाय सामखौ ओ - बिलो एबा फुख्रिफोरनिफ्राय खन्नानै लानाय जायो
औ
बेनिफ्राय बेखौ साननैसो सोमनानै दोनो सोरहाबा सोरहाबा सानसेफोरबाबो बेफोरखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो सानसे बेनि गेजेरावबाबो ओमफाय बेखौ गिबियावनो सोमनायनिफ्राय बेखौ बरनानै एबा मोनसे मोनसे बिनि मोखांखौ एबा दाखोनखौ एखनाय जायो बेनिफ्राय बिनि लानजाइ एबा खिथुखौ सामनि खिथुखौ दान-दाननानै गुसुं गुसुं खालामनानै लानाय जायो बेफोर सामफोरखौ साम गोलाव आरो साम खिंखिरि बेफोरखौ मोननाय जायो
ओम
बेनिफ्राय बे सामखौ ओ मोजाङै हुखनाय जायो बे सामनि बिखब नि एबा बिखुंनि दा माबाफोरखौ दाखोर एबा मैलाफोरखौ गाहोनो थाखाय सामखौ साफ फा खालामनो थाखाय ओ मोजाङै माने ओरै मनाफोराव एबा इदिनो गोब्रा बुस्थुफोराव
औ
नानै एबा मा होनगोन बेखौ
हुखनानै
औ हुखनाय जायो हुखनानै साफ फा खामनानै लानाय जायो आरो बेनिफ्राय सबाइनि थाख खाय सबायखौथ बरफोरा गाव गावनि नखरावनो सोरबा सोरबा आबाद मावनानै लायो बेफोर बे फोरखौ बे आबादनिफ्रायनो बोखांनानै सबाइया जेब्ला जानो थाखाय जायो बेखौ फोराननानै फोराननानै मारा होनानै बेफोरखौ सबाय महरै मोननो हायो सबायखौ गाहायावनो ओ संनो थाखाय ओ गिबियै एवग्रोनानै लानाय जायो एवग्रोनानै बे सबायखौ बांद्रायबो एवनाय समाव बांद्रायबो खामहोनाय जाया बा एवफ्रामनाय जाया बेनिफ्राय आरो एसेलबो एवनाय जाया माने जखानियावनो दोननाय जायो आरो एयाव एवनानै ओमफायो बे एवनाय सबायखौ बरननानै नानाय जायो
औ
बेखौ नानानै नानानै माने हुथ्रोननानै गेब्लेहोनाय जायो आरो सबाइखौ ओमफाय बे स गेब्लेनाय सबायखौ जावनानै गुग्लाफोरखौ गारनाय जायो ओमफ्राय बेनि ओमफ्राय गोगो गोगो सबायफोरखौ ओ दैयाव सोमनानै जाननानै अराव जाननाय जायो आरो ओमफाय बेबायदिनो सोरबा सोरबा कुकारफोरावबो जानो थाब गुरै जायो बा रुइयो होननानै ओमफफ्राय बेबायदिनो रुयहोखांनायनि उनाव सबाइखौ खांनानै लायो जेब्ला रुइयो ओमफाय बे बे सबायखौ थाबै रुइहोनो थाखाय बेफोराव खारैबो होनायखौ नुनो मोनो
औ
खारै होनानै थाब रुइहोनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय सबाय बे सबाय रुनायखौ खांनानै ओ बेखौ गोदान ओंख्रि संनो थाखाय एबा जाननो थाखाय गाहायै मोनसे गुबुन दोबसि एबा सारायफोराव बेफोरखौ सारायफोरखौ जाननानै थाव सेरनानै संफिननाय जायो आरो जाय जोंनो गोथाव टेस्टखौ होयो ओ बेनिफ्राय बेखौ जाननाय जायो आरो ओमफाय गुबुन फारसेथिं ओ बै एखनानै लानाय सामखौ जेब्ला सुखांनानै बियो रेदि जायो अब्ला बेखौबो एवनाय जायो एवनानै मोजाङैनो संख संख्रि बानलु सामब्रामफोर होनानै एवनाय जायो ओमफाय बेनि ओमफ्राय जेब्ला बे ओ सामआ एवनाया जाबाय अब्ला बेखौ सबाइयाव होनानै होनाय जायो आरो आमफाय बेनिफ्राय जेब्ला बे सबाइ सबाइजों सबाइयाव साम होदेरो अब्ला बे सामजों सबायखौ जों गोबावै गोदौहोनानै ग्लब ग्लब गोदौहोनानै संनाय जायो ओमफायो बेनिफ्राय लास हाय मोननोसैयावहाय बरफोरहा बेबायदिनो दोरोङारि हिसाबै ओ मस्ला महरै बाहायबोनाय गंगार दुन्दिया दुन्दिया निरसिंफोरखौ बाहायनाय जायो जिहे तु बेफोरखौ होनानै ओंख्रिखौ गोथाव मोदोम होनाय खालामनानै लायो आरो बेनिफ्राय बियो जानो थाखाय थाखाय रेडि जायो आरो बेबायदिनो सबाय ओंख्रिखौ संनायखौ खौ नुनो मोनो
ए
ओ नोंथाङा ओ बेनि अनगा बे सबाय सामनि अनगायै गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौ माबोरै सङो मोनसे ओंख्रिनि संनायनि खान्थिखौ ओ फोरमायनानै होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन ओ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों अनलाजों दाउ बेदर ओंख्रिखौ गिबियावनो ओ दाउ बेदरखौ माने ओ दाउखौहाय बुथारनानै साफा खालामनानै इदिनो गोदाना लाग्रोनाय जायो ओ बेनि अनगायै जों गुबुन फारसेहाय ओ माइरंखौ सोमनानै दोननाय जायो बिदिनो जेब्ला माइरंआ गुरु जायो जागोन ओ अब्ला थबसिआव देनानै लानाय जायो ओ आथिखालावथ जों ओ बेफोरमाने ओ थबसिफोरनि अनगायैबो जोङो जेरै ओ मिक्सर बायदिफोरखौ बाहायनायखौ नुसै बेफोर माने माबाखौ उननो थाखाय ओ माइरंफोरखौ उननो थाखाय माने माइरंखौ माने ओ सोमालासिनोबो उननो हायो बिदिनो आरो सोम ओं सोमनानै सोमनानै उनबा माने गोथाव जायो ओम सोमालासिनो इदिनो माबाबाबो जायो आरो बेफोरबायदिनो औ सोमनानै ओ सोमनानै जेब्ला देयो एबा सोमालासिनो जेनेबा मिक्साराव माबाना माबायो जेरै ओ मिक्साराव माबानाय बेखौ इदिनो उनखांनानैहाय बेखौ दैयावसो माने दै होनानै माने अनखौहाय सोमनानै दोननाय जायो आरो बिदिनो गुबुन फारसे ओ गोदाना लाखानाय दाउ बेदर बे बेखौहाय ओ सारायाव थाव होनानै माने ओ एवनाय जायो आरो दाउ बेदरखौ
औ
बिदिनो एवनानैहाय मस्ला मस्लि बानलु बायदिफोरखौ देनानै सामब्राम गुफुरफोरखौ देनानै होनानै बिदिनो गोदौ होनाय जायो बिदिनो जेब्ला गोदौगोन अब्ला बै ओ सोमनानै दोनखानाय जेरै ओ अन गुन्दैखौ माबायाव दैयाव होना नै गुरै जाहोनायखौ बेखौ जेब्ला गोदौगोन अब्ला बेहाय होनाय जायो आरो बिदिनो ओ दसे सम बिदिनो माबा गोदौ होनाय जायो बिदिनो अनला माबाखौ होनानै जेब्ला एसे माबा जागोन अब्लाथाय माने खारै खौ नांगौ जखानि होनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो ओ बर फोरनि जेनेबा ओ बिदिनो नोंथाङा होननाय बायदि ओ मस्ला जेरै बरफोरा बाहायबोनाय गंगार दुन्दिया ओ बेनि अनगायैबो हाइजें बिलाइफोरखौबो होनायखौ नुनो मोननाय जायो अनला ओंख्रि ओंख्रिफोराव गोथाव जानायनि मोदोमफ्रु जानायनि थाखाय बेफोरबायदि संनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांमोननि ओ गामियाव ओ आथिखालाव बैफोर दोरोङारि जानाय लोंनाया माने गोदोनि बायदिनो सोलिनानै दंना ना सोलायबोखो
माखौ सोंदोंमोन नोंथाङा
ओ माने गोदो जेरै दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जायोमोन बेफोर जानायफोरा दासिमबो बेफ बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दंना
माखासे बेलायाव गुबुन गुबुन आदबखान्थि बाहायनानै संबोनायखौ नुनो मोनसै आथिखालाव जिहेथु मुगाया सोलायबाय
औ
नाथाय माखासे गाहाय गाहाय ओंख्रिफोरखौ बेफोरखौ ओ बबेबा बबेबा ओंख्रिफोरखौ गोदोनि बायदियैनो संबोनायखौ नुनो मोनो उम बेफोरनि गेजेराव दङ गोदोनि बायदियैनो संबोनायावथ ओ अनलाजों दाउखौ मोननो हायो ओमफ्राय बेनिफ्राय नारजिजों अमाखौ खौ मोननो हायो नारजि दोलोखौ मोननो हायो ओमफ्रायो सबाय सामखौबो मोननाय जायो आरो नाथाय ओ बेफोरनि गेजेराव मस्ला बाहायनायफोरा एसे सोलायबोनो हमबाय आरो जेनेबा गोदोनि दिनाव थ नखरावनो बे फोर मस्लाफोर एबा गाहाय एबा नखरनि माने बरफोरनि मस्ला होननानै बुंजायो जायखौ मस्ला महरै बाहायो बेफोरो एसे सोलायबोनो हमबाय आरो
ओ नखरनि एबा नआव गायनाय एबा फोनाय मस्लाफोरनि अनगायैबो ओ बाजार गलाफोरनिफ्राय मोननाय मस्लाफोरखौ बाहायनो हमबाय बेफोर मैगं फोराव एबा ओंख्रिफोराव बैफोर मस्लाफोरखौ होनानै माने आरोबाव बेफोरनि टेस्ट फोराबो एसे गोथावसिन जाबोनायखौबो मोननो हायो जायनि गेजेरजों बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आमफायो ओ बे संनाय खान्थिफोरनि बेलायाव गाहायै संनाय खान्थि होनोब्लाथ जेनेब्ला गोदोथ अरावनो बांसिन सङोमोन बेनिफ्राय आथि गेसाव बाहायनानै संनायखौ नुनो मोनसै बेनिफ्राय जेनेबा स सबाइ ओंख्रिनि बेलायाव स सबायाइ रुनायखौबो गोदोथ अरावनो दोबसियाव रुनायखौ नुनो मोनोमोन आथिखालाव ओ कुकाराव रुनानै माने सबायखौ रुइहोनानै लानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
बांसिन आथिखालाव अरनि बाहायनायखौनो नुनो मोनला बांसिनानो गेस बाहायनाय नै ओंखाम ओंख्रि संबोनायखौ नुनो मोनसै बेनिफ्राय बेनि अनगायै बांसिन आथिखालाव थाव आरो मस्ला बाहायनायफोरा बारा जाबोनाय नुनो मोनसै
औ
गोदोनि दिनाव थाव बाहायनायाबो गैया एबा जोबोद खम होननानै बुंनो हायोमोन
औ
आरो गाहाय ओंख्रि जेरै जेरैखि जाया जेरै बुंनो हायो सबाय आरो अनलाफोराव जे खारै होयो बेफोर खारैफोरखौ गोदो अर्गेनिक एबा नआव बनायनायनिफ्रायनो बनायनानै ला बाहायनाय जायोमोन ओमफायो आथिखालाव बेफोर खारैफोरखौ खौ ओ बाजार गलाफ्राव बायनानै ओंख्रिफ्राव होनायखौ नुनो मोनसै बेफोर खारैफोरखौ आथिखालाव बनो नफोराव बनायालासिनो हाथायफोरनिफ्रायसो